औ हेल'! हेल'!
अ हेल'!
हेल'! नोंथां अ खोनादों ना?
औ आं खोनादों नोंथां।
औ मा खालामगासिनो दं दायो?
औ आंङो ओरैनो दंङ नोंथां।
औ।
आ होमबा जोंङो दिनै मोनसे टपिक बा जों बिदिनो मोनसे आयदा लानानै सावरायलांसै।
औ सावरायनो हायो औ।
औ जोंबा मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांङा एसे बुंना होदो दे।
दा आंङो मोनसे आयदा ओ गोजां बोथोर। बे गोजां बोथोरखौ लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ ओ होमबा जोंङो औ हागोन हागोन। ओ होमबा नो-नोंथांङा गोजां बोथोरनि बागै एसे आंनो फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा? मा नोंथां?
गोजां बोथोरनि बागै दा गोजां बोथोराथ' दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो लोगोनो दा ओ आगष्ट ट' बा ओ बिथिं ओरै ओ सेप्तेम्बर अक्टबर अक्ट'बरफोरनिफ्राय जोङो गोजांनाय एसे बारायनो हमो सौफैनाय लोगो लोगो। दिनो
गाननाय जोमनाय ओ द्रेस गस्ला लंप दा बेफोरखौ जोङो एसे सोलायनानै गाननो गोनां जायो। दा जोङो जेतु थाखा जायोब्ला ओ ओ जेकेट बा सुइटार बेफोरबायदिनो जोङो ओ थफि बायदिसिना जोङो गोजांनायनिफ्राय रैखोमा गाननो गोनां जायो आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना। दा गोजां गोजां बोथोराव
औ आं फोरमायना नि एसे ओ जोङो गोजां बोथोरखौ होनोबा जोङो इदिनो जों दा जेरै बुंलांदों दैलां बायनाय लोगो लोगोनो फैयो उम बेयो नंगौ जों दैज्लां बायनाय लोगो लोगोनो फैयो होनना मिथियो जों नभेम्बर, डिसेम्बराव जों गोजांनायखौ हमना मोननाय जायो। जों अक्ट'बरफोरावथ' जों इमान बिदि गोजांनाय मोना ओ नभेम्बरसोनिफ्राय जों ङो ओ गोजां बोथोरखौ एसे गोजांसिननायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
उम
न होननानै बुंनांगोन जों बे समाव जोङो ओ गाननाय जोमनायफोरखौ सोलायनांगौ जासिगोन। बै समाव जों गरम बोथोरावथ' जों गस्ला गिन्जिजोंबाबो थानो हायो नालाय
आतसा
दा गरम बोथोर आं हाथाय बाजारफोरनिफ्राय थांनानै गुदुं गुदुं द्रेस बा सुइटार इदिनो सुइटार लंपेन्ट गुदुं गस्ला गुदुं बायनानै ला लानो गोनां जायो। इदिनो सोरहाबा सोरहाबाथ' ओ थांनाय बोसोरनि थाखायो ओमफ्राय जों जाय गैया बेयो गोदान गोदान बायनानै लानानै गाननायखौ नुनो मोननाय जायो। ओमफ्राय जों गोजां बोथोराव बुङोबा आरो बेनि अनगायैबो जों गोजां बोथोराव आबाद थिलि बिदिनो आबाद मावनायखौबो नुनो मोननाय जायो।
अ खायसे उफ्रा आबाद मावनाय नुयो।
हो
खायसे उफ्रा आबाद मावनाय जायो नङा होमबा गोजां बोथोर
औ औ बिदिनो उम मा मा गोबां आबाद दं इदिनो मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो। ओ मेसेंनि आबाद जेरै कफि बेफोरबायदि रोखोमनि ओ आबादखौ जों मेसें बोथोराव नुनो मोननाय जायो। गोबां आबादखौनो मेसें नो बांसिन मावनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। इदिनो आरो नोंथां औ नोंथाङा बे बान्दा ख फि, अल कफि बेफोर मावनायनि बागै आबादखौ मेसेङाव बोरै मावो बेफोरनि बागै एसे फोरमाय मायना होदो दे।
अ दा ओ मेसेंनि आबाद होनना बुंबाथ' जोङो बांसिन बान्दा कब, अल कब, फान्था, बानलु जोङो बेखौ जोङो रायखांनांगोन दा बेखौ जोङो ओ अलकबि आबाद खालामनोब्ला जोङो गिबियावनो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। हालेवनानै जिहेथु हाखौ गुन्दै खालामना लानाय जायो दा बेनिफ्राय जोङो अल कबि बा बान्दा कबिनि फुलिफोरखौ जोङो गायनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो जुदि न'आवनो थाखानाय गोबोरखि हासार बा जिबियारि हासार मोनोब्ला जों बेखौ बाहायनो हायो। लोगोसे जोङो खायसे एम्फौ एनलानि थाखाय जोङो ओ रासायनारि मुलि ओ रासायनारि हासार जों बाहायनाय जायो आरो
औ
औ दा बिदिनो जोङो बानलु गायोब्ला बानलुआथ 'ओ ओरैनो ओ मोननै बोथोरनि थाय थायो ओ दैज्लां बोथोरनि बानलु बा मेसें बोथोरनि बानलु दा बेफोरबायदि थायो आरो दा बेनिजों लोगोसे जोङो ओ मेसें बोथोर होननाय लोगो लोगो जोङो बेस सर आबाद मावनाय जायो ओ बेसर फोनाय जायो बेसर फोनानै जोङो बेसरखौ जोङो
बेसर फिसा बा उन्दै गोरलै बेसरखौ जोङो ओंख्रि संनानै जाजायो बिनि उनाव जोङो बेसरनिफ्राय जोंङो बेस ओ राहोनानै फिथाइ थाय होनानै जोङो बिसोरनिफ्राय बेसर थाव गुब बो‌ दिहुननो हायो।
दा बेबायदिनो मेसेङाव जोङो गोबां आबाद मावनाय जायो आरो जाय गोजां बोथोर समाव दा बेनिफ्राय गोजां बोथोर होनना बुंब्ला जों बेखौनो रायखानांगोन डिसेम्बर आरो जानुवारि बे समाव गोजांनाया बांद्राय जायो जायनि थाखाय जोङो बे समाव खुवा खोबनाय नुयो फ्राय ओ दैमा निजोरा ओनसोल बा दैमा खाथि खाथिफोराव थानायाव बांसिन खुवा खोबनाय नुयो दा बे खुवा खोबनायनि जाहोनाव जोङो खायसे खायसे ओनसोलफोराव जोङो गोबां लामाफोरखौ जोङो नुनो मोनस्लाबलाय लाङा ओ गारि होंगो दोंगो गारि थांलाय फैलायाव जोङो एसे एक्सिडेन्ट जानायफोरबो खोनानो मोनो आरो बे खुवा खोबनायनि जाहोनाव दा बे गोजां बोथोराव बे बेफोरबायदि खैफोदा जायो आरो सम सम
औ
दा बेनिफ्राय नोंथां ओ जोङो गोजां बोथोर फ्राव ओरैनो उन्दुनायफोराव जोङो बांसिनै गोजां बोथोराव जोङो मा मा जोम मा होनो उन्दुनाय सि जोमखौ जोङो बाहायनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ जोङो आङो एसे फोरमायलांगौ ओ जोङो बुङोबाथ' जों गिबियाव गोदो गोदाय जि जोङो इदि औ कम्बल गिदिर गिदिर जों दा गोदान मुगानि बायदि जोङो ब्लें ब्लेंकेट बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर माने एसे बारा गिलिर नङै आवनो जों गुदुं गुदुं मोननाय ब्लेंकेट एरि दानि जुगाव दङ गोदोहाय बिदि नुनो मोननाय जायामोन गोदोहाय जों खोनानो मोन नो खोनानो मोननाय बायदिबाथ' ओ लेब न मा होनो आं बारा मिथिलाय लाङा औ लेबखौ ओं बे लेब जोमनाय नुनो मोननाय जायोमोन जेरै बाजार फोराव बेफोरखौ गोबां फानथिंनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन दानि थ' नुलााय इदि आं बे गोजां बोथोराव ओ गोदोहाय आरो जोङो जोंनि आबै आबौमोनखौ नुनाय बायदिबाथ' जोंनि आबै आबौमोन बिदिनो गावसिनि न'आव थानाय ओ मा होनो खमबल फिसा फिसा। गांसे गांनैजोंनो आरो ओ सायाव बिदिनो। दख'ना बायदि बायदि रोखोमनि जिफोरखौ जाबस्रिनानै उन्दुनायखौ नुनो मोनो। जायोमोन आरो बै समावथ' एसे। बिसोर बैसां इदिनो बैसां बिदि गैयिसो गैयि समाव आरो। ओ जिगाब। जिगाबखौ न' सिङाव सोना लानानै। बेजोंनो उन्दुनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो आं बारा बेनि बागै बारा मिथिया। नोंथाङा रोङोबा नोंथाङा मिथिबा एसे नोंथाङानो फोरमायना होदो दे।
ओ आं बुंनांगोन जे ओइ लेफ सुथाबनायनि बागै आं एसे फोरमायनि।
दा लेफ लेफ दे होन्दोंमोन नोंथाङा।
दा बे लेफ्टखौ लेफ्ट सुथाबग्रिया मा खालामो फार्स्ट जियानो थायो सि थायो।
औ।
सि बे सिखौ सुथेनानै मोनसे। जलंगा लाानायहैयो बेनि उनाव बेनिफ्राय खुन कुन थुला जायखौ जोङो कुन होननानै बुङो दा। बेयाव जोङो खुना अदेक। थायो माब्लाबा सोम्लिनि फुनबो बाहायनाय जायो दा बेफोरबायदिनो गोबां फुनफोरखौ। ओ बे लेब सुथाबग्राया।
बे मोनसे जलंगा बायदि सि सुथाबनो हानायाव सुनानै बेखौ सुथाबनाय जाया आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे लेपसिया गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा। खालामनो थाखाय आरो बिनि सायाव मोनसे लेपकपार माने सायाव थाग्रा मोनसे। एसे लेब कभारनि सिङाव। जोङो लेबखौ सुना लानाय जायो बेनिफ्राय बेखौ जोङो उन्दुनायाव जोमनायाव बाहायो आरो। दा बेनि अनगायैबो आरो जोङो खायसे। थुलि बाहायनाय जायो थुलियाबो थिग एखेनो ओ। लेप सिथाबग्रायानो बेखौ। सुथाबो सुथाबनानै बिनिफ्राय थुलिखौ जोङो बिसनानि। मोनसे फाले बिसनानि जोङो ओ गाहायाव बा उन्दुनायनि उन्दुनो थाखाय जोङो। बना लानाय जायो जाय। एसे गादि बायदि जायो आरो दा बेफोरबायदि जोङो जिहेतु गाहायावबो। गादि थाबाय ओमफ्राय जोमोब्ला लेफ्टखौ जोमना लायबा बिदिनो जोङो गोबां गुदुं मोननानै। गोजांनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आरो।
औ।
दा बेफोरबायदिनो जोङो गोजां बोथोरनि समखौ जोङो बारहोनो गोनां जायो आरो।
औ औ।
दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा आरोबाव गोजां बोथोरनि थाखाय। एसे फोरमायना होबावदो।
अ बेथ' गोजां बोथोरनि बागै बुङोबा जोङो गोजां बोथोरा जोङो बिदिनो नभेम्बरनिफ्राय जोङो माबा ओ एप्रिल एप्रिलनि मास एप्रिलसिमखौ नुनो मोननाय जायो। जों बे एप्रिल समसिम माने गोजांनायखौ बिदिनो ओ जोंनि गाननाय जोमनाय जेकेट सुइटार इदिनो गिदिर गिदिर उ नो जेकेटफोरखौ बायना लानानै गाननो गोनां जायो आरो गोजां बोथोराव आह बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि सावरायनाय खौ जोङो दोन्थ'लायनो हासिगोन नामा नोंथां।
औ ओ हासिगोन नोंथां ओ जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै।
औ दे
औ दे गोजोन्थों।
औ दे।